आं खुलुमबाय खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ नोंथां
खुलुमबाय औ औ खोनादों।
औ खोनादों नोंथां
औ औ आव नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा सावरायनो होननासो फैनाय जादों। सावरायजागोनना नोंथां‌। औ दा जों सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय ओ जोंनि बिबार गायनाय एबा बिबार जोंनि ओनसोलाव मोननाय बिबारनि बागै नोंथाङा एसे सुंद'यै आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन
औ औ
औ जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा जोबोर मोजां सोंथि सोंदों बिबारनि बागै ओ बिबार होनना बुङो। ब्लाथाय ओ जोङो गोथार मोनसे सोदोबखौ जोङो गोसोआव फैयो आरोना बिबार होनना बुङोब्ला ओ जाय बिबार ओं जायफोर बिबारखौ जोङो जा ओ फुजा फाथाल बा माबाफोर बाउनाय बायदियाव जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना ओ बे बिबारखौ जोङो बे बिबारनिफ्राय जों गोबां ओ जा थावबो मोननायखौ जों नुनो मोनो। आरो लोगोसेनो औ ओ लोगोसेनो जों बाय टि गाबनि ओ बायदि समायना रमायना बिबारखौ जों नुनो मोनो जेरै जबा औ जेरै जबा तगर फामे गलाब गेन्दि फुल बायदिसिना बिबारखौ जों नुनो मोनो आरो ना ओ थिग बेबायदिनो औ थिग बेबायदिनो गलाब बिबारनि जोङो जा थाव थाव मोननो हायो मोदोम फ्रु गोनां जों थाव मोननो हायो आरो औ ओ औ बेनि उनावहाय जोङो जबा बिबार जबा बिबारनिफ्रायबो जोङो ओ गोबां जिनिसफोर मोननो हायो बेनिफ्राय जबा बिबारखौ जों बांसिनै ओ जा ओ सिब फुजायाव जों बांसिन बाहायनाय खौ जों नुनो मोना आरोना नोंथां औ ओ बेनि ओ बेनि उनावहाय टगर टगर होनबा जोंहा टगर गुफुर बिबारा बेखौ जोङो बाथौ फिथेरजों फुजिनायाव जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो औ ओ बेनि उनाव औ बेनि उनावहाय जोङो जा बेसर बेसर बिबार बेसर बिबार बिबाराबो मोनसे बिबारावनो गोलैयो नालाय औ ओ जा औ जा बेसर बिबार बेसर बिबारखौ जोङो ओ जा ओ थाव बानायनाय थाव दिहुननायाव जों बाहायनाय खौ जों नुनो मोनो आरो ओ थिग बेबादिनो औ औ थिग बेबादिनो उम जोङो जा जानाय थाव जानाय थावखौ जों बिसोर बिबारनिफ्राय मोननो हायो। आरो गलाब बिबारनिफ्राय औ आरो गलाब बिबारनिफ्राय जोङो ओ जा मोदोमाव लानाय बा खर'आव लोबनाय बायदि बि बायदि थावखौ जों नुनो मोनो आरो जा गलाब औ जा गलाब बिबारनि थाव बेखौ
नंगो
औ जेब्ला खर'आव लायो अब्ला बे खानाया गोलाव जायो होननानै थाबनो गोलाव जायो होननानै फोथायो आरोना
नंगौ
बेनि उनावहाय जा गला बिबारि थाव बेयो जा खानाय खानायखौ रोजा खालामो आरो जा रोजा खालामो औ बेनि उनावहाय जासि खेववलि बिबार सेवालि बिबारनिबो थावखौ जों मोनो होनना नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ
औ मिथिगौ
जा सेवालि बिबारनि थाव बेखौ जोंङो सरासनस्रा जिबआव जों बाहाबाय थाखायो ओ बेनि जा औ बे थावनि मुंङा जाबाय जेसमिन आरो ना जेसमिन थाव बेनि उनावहाय अ बेनि उनावहाय बे थावखौहाय जों जेब्ला लगायो जोंनि जा खर'नि खानायाव जेब्ला जों फोनो अब्ला जोंनि खानाया रोजा जायो औ जा आरो थानाय गनाया एसे खमि ना फोथायो आरो ना औ बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय गोबां मोदोमफ्रु बिबारफोरखौ जों नुनाय जेरै सान बिबार सान बिबारजोंबो जों जानाय थावखौ जों बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो औ आं एसे नोंथांनो सानबिबारनिफ्राय थाव दिहुननायनि खान्थिखौ एसे फोरमायनो सानदों आंङो
नंगौ फोरमायजागोन
औ गिबियावनो जोंङो सान बिबारखौ खाग्रोनांगोन बा बसग्रोनांगोन बिफांनिफ्राय बसखांनायनि उनाव बेखौ जेब्ला सान्दुंङआव फोरानो अब्ला दै रानक्रबजोबो स्रां औ रां न जुखांनायनि उनाव बेखौ मोजांङै बोखांनानै ओ मा माबाफोर जिनिसाव जों बेखौ दोननानै औ दोननानै जे जेरावहाय थाव फेरेननाय ओ जेराव मेसिनफोर दङ औ बेवहाय ओ लांनानै बे सान बिबारनिफ्राय थावखौ दिहुननाय जायो।
नंगौ नंगौ।
औ आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलहाय बायदिसिना बिबारखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो जा ओ मा होनो बेखौ जा मेथ'खा मेथ'खा बिबार मेथ'खाा बिबारखौबो जों नुनो मोनो फामि बिबार
नंगौ औ
ओ सेवालि बिबार सेवलि बिबार बे खौबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ जोबोद गोथाव बे जानो सेेवालि बिबारा गो खा जायो नाथाय देहानि थाखाय मोजां जायो आरो आरो लोगोसे जा बास्टिगि बिबार बा स्टिगि बिबाराबो गोखा ना फ जानो गोथाव आरोना थिग बेबाददिनो ओ नोंथाङाबो एसे बिबारनि बागै फोरमायलांदो आरोना नोंथां।
थारैनो नोंथांनिखौ खोनानानै आङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय दा बिबारनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि ओनसोलाव बायदि रोखोमनि बिबार जों मोननो थाङो जेरैहाय नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांबाय गलाप बिबार सान बिबार ओ गेन्दा बिबार ओ बायदि बे बायदि रोखोमनि जोङो बिबार मोननो हायो बेनि गेजेराव जों जेरैहाय जों बांसिनै जोङो जोंनि जायगायाव गन्दि बिबारखौ जों नुनो मोनो दा बेनि फारसेयाव जोङो ओ बिबार गायनानै एबा बिबार बागान खालामनानै जों न'खर एबा फरायसालिखौ लाखिनो हायो समायनायै दा न बेनि अनगायैबो जोंहा बिबारफोरखौ बायदिसिना खामानियाव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय ओ फुजा फाथाल फोरबो ओ जुलि थारजुलि थैनाय थांनाय रंजानाय बाजानाय बैफोरबायदि खो खामानिफोराव जोङो ओ बिबारखौ ओ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। थिक बेबादिनो बाय बायदिसिना समायना रमायना रं बिरंनि बिबार बाहायनायखौ जों ओ जोंनि समाजाव नुनो मोननाय जायो। दा बिबार होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिबाराथ' दंफां एबा लाइफांनिफ्राय मोनसे सोमजिनायसो नङा होमबा? दा बेले ओरै नायनो थाङोब्ला जोंहा बिबारखौ ओ दंफां एबा लाइफांनिफ्राय जा ओ ओं ओंखारनाय जायो। बै ओंखारनाय बाहागोनि फ्राय जोङो दा बेगर सोमजियो। जा बिबारनिफ्राय बे बे बिबारनिफ्राय ज बेगर सोमजियो बे बेगरनिफ्रायनो जोङो लाइफां महर एबा बिफां महर मोननो हायो। दा बेनि उनाव बेवहाय जोंहा बिबार होननानै बुंनो थाङोब्ला बिबारानो जोंनि समायना रमायना नङा होमबा? ओ थांना थानायनि दा थिग बे लेखायैनो जोङो बिबारखौ बायदिसिना ओ जोंनि गाननाय जोमनाय खसाब बायदिफोराव आगर एरफबनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो जेरैहाय जोङो दख'ना एबा गाननाय जोमनायफोराव बायदिसिना बिबारनि आगर एरफबनानै लानाय खौ जों नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो ओ जेरैहाय बिबार होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ बिबारखौ जोङो हानायमानि गायनांगौ गायनानै जों जोंनि बुहुमखौ समायना लाखिनाया जोंनि खामानि नंगौना दा बे रोखोमैनो नायनो थाङोब्ला जोङो गोबां जानाय बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला गोबां जानाय बिबारजों थाङो नोंथाङा बुंलांखाबाय एसे आवगायावनो। जेरै हाइ ओ मेथ'खा बिबारनि बिबारखौ जों जानो हायो। बेनि अनगायैबो जोंहा दङ बेसर बिबारनि बिबारखौबो जों जानो हायो थिग बेफोरबायदिनो जोङो बायदिसिना रोखोमनि बायदिसिना बिबारफोरखौ जोङो बायदिसिना मुलि फाहामनायखौ जों नुनो मोनो बायदिसिना बिबारनिफ्राय जोङो बायदिसिना साबोन थाव बायदि बायदि लानाय थाव मोदामाव बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो नङा नंगौ ना औ बे लेखायैनो नायनो थाङोब्ला जोङो ओ नुनो मोनो ओ बायदिसिना दंफां लाइफाङानो बिबार बारो जेरैहाय माइयाबो बिबार बारो औवाखौबो जोङो बिबार बारनाय नुनो मोनो थाइजौ दंफांखौबो जोङो बिबार बारनाय नुनो मोनो बायदि दंफां लाइफांफोरखौनो जोङो बिबार बारनाय नुनो मोनो दा बायदि मोनसे फसल जानो थाखाय जोंहा जोङो आवगायाव एबा सिगां बाहागोआव जों बिबार बारग्रोनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा दा बे लेखायै जोङो बिबार बाराबाथ' जों खायसे फसल जाग्रो जाखोनो हाया नंगौना ओ दा बे लेखायैनो जोंहा ओ बिदि सोमावब्ला जोंहा फिथाइ एबा फसल जानायखौ जों नु नुनो मोना मानो होनोब्ला जोङो ओ जाय हायना मुलि होननाय जों मोनथियो थ' जेराव गोबां बि बिगियाननि बिरदोंमिन दंङ आं बे ओरखौ नोंथांनो फोरमायजोबनो हानाय नंला जा एम्फौफोरा मासे एम्फौआ सोबना थांनानै गुबुन मासेया एम्फौ ओ गुबुन मासे एम्फौआ बेवहाय बिदै सोबफैयोबा बेयावनो जों ओ बेफोरखौ जा एम्फौफोरा बिदि सोमनायनि गेजेरजोंनो दा हायना नांनाय बिबारा हायना नांनाय होननानै बुंनोब्ला जोङो ओ जा बिबार जो आथोन एबा जोला आ थोन बेखौ जोङो बिबारफोरनि बाहागोआवबो नुनो मोननाय जायो। नोंथां दा बेफोरबायदिनो हायना नांलायनानै जोङो बिबारनिफ्राय फिथाइ एबा फसल सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो। दा रांखान्थिनि हालोदाव होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ बिबार एबा ओ बिबारफोरनिफ्राय बिबारफोरखौ जों फाननानै एबा बिबारफोरनि फालांगि खालामनानै जों गोबां ओ रां आरजिनो हायो। गोबां बिबांनि ओ जों रां आरजिनाय खौ जोंनि ओनसोलाव नुबोगासिनो दङ थिग बेबादिनो बिबार बा-बारिनि फालांगि एबा बिबारनि आबाद मावनानै गेदेर गेदेर बिबारनि आबाद मावनानै जोङो ओ बायदिसिना रोखोमनि जेंनाखौ सुफुंनानै लानो हायो जोंनि थारैनो ओ बिबार गायनाया जोंनि गोनांथार खामानि होनना आं सानो। बि-बिबार गायोब्ला जोंनि ओ बुहुमा समायना एबा साबसिन समायना महर मोनो। ओ साबसिननिखुइ साब हामगोन होननानैबो आं सानो। हायो जोङो गामि गामि एबा फरायसालि नोगोर एबा जोंनि जायगायाव बिबार गायनाया गोनांथार। मानो होनोब्ला समायना जायो ब्लासो जोंनि गोसोआबो समायना जागोन नङा होमबा? जायगाखौ एबा ओनसोल खौ जोङो समायना लाखियोब्लासो जोंनो ओ जोंनि गोसोआबो एसे समायना जागोन नङा होमबा? गोसोखौ रंजानाय मोन थिग बेबादिनो आङो खावलायो जोंनि सुबुंफोरखौ जेसे हायो एसेबां बिबार गाय मानो होनो ब्ला बिबारफोराबो ओ समायना रमायना मोनसे हारिमुनि नेरसोनथि जानानै थायो। नोंगौ थारैनो। जोङो सावरायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। ओ समाबो थौ बाइ। नंगौ ना नों। थां औ।